हेलौ। हेलौ नोंथां। खोनादोंना हेलौ खोनादोंना हम हम। अ।
मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदो माने। दावबायनायनि बागै रायलायगोन आरो ना। कुइसनबो मोननैसे मोननैसे सो सोंथि सोंगोन।
आ सा
एनसार होबानो जाबाय आंखौबो नों सोंनो हागोन उल्थायै
अह
दा रायज्लायनोसै होनबा जोङो
आ
नोंथाङा जो जोबोर मोजांमोनो नामा?
ओ
ओमफ्राय आरो र आं खनसेहोनदो र सोंथिखो खनसेनो गोलाव सोंखानोसै आं नोंथांनिसिम बिथाङा फा इदिनो गोलावै बुंदो जिखिनि हायो
अ जागोन दे
नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो नामा बेनिफ्राय दावबायनायाव मा मा जायगा बेरायखो? खो बेफोरखो फोरमायथिदो मा बायसा एक्स एक्सपेरियेनस मोनखो इफोरखो? बो फोरमायथिना होदो खनसे
अ नोंथाङा फार्स्टआवनो मा होनदोंमोन? मा? मा जा-जा -जागाबा बेरायखो
नङा नङा नोंथाङा मा खामना मोजां मोनो बेखौ सोंग्रोनोदों माने दावबायना मोजां मोनो ना मोना बेखौ सोंनो?
अ दावबायनानैथ आङो गोसोखो मोजां मोनो दावबायनो लुुबैयो बिदिनो गोजान गोजान जायगा जेरै सि शिलं काश्मिर बिदिनो आरो लादाख बे बेफोरबायदि थांनो दावबायनो गोसो जायो दावबायनानै गोसोखो जोबोद मोजां मोनो ओ आं दिनैसिम बयनिसिम बांसिन गोजान हान्थिबाय होनबा कक्राझारसिम हान्थिफेरबाय आङो बिनिफ्राय गैला
बां ‌उम उम बांद्राय गोजानाव थांनो मोनफेराखै होनबा नोंथां?
ओहो बांद्राय गोजानाव थाङाखै। इदिनो गुवाहाटियावबो थांबाय बयनिसाय गोजानसिन होनबा क'क्राझार
बेखायनो गोजान दावबायनो हाथ'खै आरो ना औ उमफ्राय नोंथाङा उम उम दावबायबा माजों थांनो लुबैगासिनो बाइकजों ट्रेनजों जेनेबा कारजों लोगोफोरजों हारसिङै
उम
माजों थांनो मोजां मोनो
बिदिनो आङो बाइकजों थांनो मोजां मोनो। बाइकजों सासे लोगो नांफागो सासे लोगो थाफाबा बाइकजों थांनो गोसो जायो बे कारफोरजों थांनो आंहा कार गाखोनायनि हुदा गैया खर' सायो कार गाखोबा आरो बिदि फारसेथि ट्रे फारसे ट्रेनजों थांबा जोङो गासैबो जा ओ जायगाफोरखौ मोजाङै नुनो मोना। बेनिखायनो बाइकजोंनो
थांनागौ औ थिगानो नोंथां नोंथाङाबो खो मोननैसो कुइसन सोंनो हागोन
उम नोंथाङाबो बावबाफोर दावबायफेरबायना?
आं दावबायबाय हाइस सिलंआव थांबाय हायेस गोजाना बाकि बेलेगाव थाङाखै आं दावबायनो लुबैयो ओं दावबायगोनबो आरो सानसे समाव बिदिनो गोबां गोबां जायगायाव मोनसे ओ गुबुनफोरनिखो नुयो ना गोजान गोजानाव दावबायनाय बेफोर जायगाखो नुबा थांनो लुबैयो
औ नोंथांनि खाथि एरियायाव ओ नोंथांनि खाथि एरियायाव माबाफोर बिदि दावबायग्रा जायगाफोर दं नामा
जोंनि खाथि खालायावथ‌ बिदि दावबायग्रायाथ अह जोंनि खाथि खालायाव बिदिनो जाग्रा दङ जेरै सुकि दङो दारागाव बे बे आरो बे मोननैया ओमफ्राय आरो भुतान दङ सादों बोरायो ना इयो औ
अ नोंथाङा बे ओ नोंथाङ दि मोनथाम जायगा खोन्थाबाय बे जायगायाव थांबाय ना थाङाखै आरो थांबाथाय मारै थाङो
बे जायगायाव आं थांबाय बाइकजों थाङो आरो दा दुगै जाहोनाय बरिया दैमा बोहोयो दै बोहोयो दुगैयो मानसिफोरा गोलोम बोथोराव गोबां थाङो दा थांगासिनो गोबां मानसिफोरानो बेयाव दुगैयो एयो एरि जायो सोरबा गान रोजाब बो मेथाइ खनो बेयावनो इन्जय खालामो आरो टाइम सिपेन्द खालामो बेयाव
उम नोंथाङा लाइफआव बयनिसाय बांसिन दावबायनायखौ ना बेलेग खामानिखौ मोजां मोनो
बेजों लोगोसे ओ गुबुन गुबुन खामानि मावनो गोसो जायो आरो
औ
जों लोगोसे बिदिनो खामानिबो मावफालांनो गोसो जायो नोंथालाय
उम आंबो बिदिनो नोंथाङाथ' बयनिसाय गोजोनस शिलंआव दावबायदो होनदो नोंथाङा सिलंआव दावबायनानै मा मा आरो मा रोखोमनि गियान मा मा नुदों आरो मा रोखोमनि गियान मोनखो
औ आं सिलंङाव दावबायना जोबोर बिदिनो गुबुन गुबुन गुबुन मोनबाय आरोना बिसोरनि दिन बरिया क्लिन जागा आरो थान्दा जायो बोथोरा ज उम बे ओरैबायसा भिलेज दोङो मोन से पुरा मायबा भिलेज मोनो नाम खौबो हरबाय आं प्लास्टिक मोनसि सिबो गैया बेयाव साखोन सिखोन न'फोराबो
अ
बिगामि बिया तायब आरो लोगोसे ससे थां बा रो आरो दंफांजों बानायनाय जेनबाय दंफां दिरुं रखम थायो ओरै दंफांङाव रोदारुं थ थाया होमबा?
उम्म
आरो पाहारावनो दोंङो इदि गोबां नायनो लागादों बेयाव आरो नायबाबो जोबा
अ उम्म
बहुत नाम बेलेग बेलेग एलेफेन फल्स इदि दोंसोयो।
औ
लाइट द्रब लाइट ल्दुमस सो होनो लाइट लुमसो होनफ्लांदो। मा होनो देलाय‌ बुंलाय।
नोंथाङा सिलं थांनायाव ओ हारस सिं थांदोंना लोगो गो जों थांदोंमोन आरो नोंथाङा सिलं थांनायाव हारसिं थांदों ना सोरबा लोगोजों थांदों? आरो सिलंआव मा मा हारिनि रावखौ बांसिन बाहायो मानस सिखौ नुनो मोनो मा हारिनि मा हारिनि सुबुंखौ बांसिन नुनो मोनो?
अ सिलंआव' आं लोगोफोर ओ लाइन गारि थांदोंमोन जोङो बेयाव थ' गोबां मानसि फैयो बिदिनो फैयो बांसिन हिन्दी रायलायनाय जायो। दा बेयाव हिन्दीखौ बांसिनानो मोजों एसेबांथ' रोङाना खासि सियासो थायो बिसिनियाव।
उम उम
मेघालयाव।
ओ नोंथाङा सिलं थांनायाव होमबा स्कुलनिफ्राय थांदोंमोन नामा?
स्कुलनिफ्राय थाङाखै ओरैनो ट्रिप होननानै थां लोगो जमा जोङो
अ लोगोफोरजों।
सान
उम नोंथाङा आरो अबावबा फोर‌ थां नायनि सिमां दंबावयो नामा? दोङो
सिमाङाथ' गोबां दं नाथाय ओम
उम
गोबां बाद रांखान्थि रां-रांखावरिनि पब्लेमाव हानो नागिरा।
अ बयनाबो बिद बिदिनो गासिनाबो।
उम
नोंथाङा अबावबाफोर थां थांनो गोसो जाना दों नामा?
औ आं दा गवा थांनो लुुबैदों। निफ्राय बरफ
ग
नोंथाङालाय?
आङो उम दा थांनो लुुबैनाय बायदिबाथ' आङो कासमीराव थांनो लुगै बे बांसिन आं कासमिराव थांनो लुगैदो बिदिनो इउटुब इन्सतायाव रिल्स नुदो कासमिरनि बागै जेन दैया बरफ जानाय बेफोरखो नायनो लुगैदो। बिदिनो सोरगिदिं बरफ गोलै नो बेयाव गेलेनो लुबैदो ओ गस्ला सिफोरा खोब फोरानबाथाय बरफ जाना थानाय ग्लास बायदि बेफोरफोरखो नायनो लुुगैदो आरो कासमिरावथ
नोंथाङा आरो माबाफोर सोंबावगोन नामा?
सोंगोन नोंथांखौ बर' गोबां थानायजों लोगोसे जों रायलायलांगोन।
अ
रायलायलांगोन माने रायज्लायलांगोन।
अ
उम दा नोंथाङा बे साननैसोआव अबावबाफोर थागोन नामा औ
आङो थां थांगोन बिदिनो दारागाव सकि बिदि बाइक बेफोर मोननैनि गेजेराव मोनसेयाव थांनाय जागोन आरो
औ दानि मा सोंनो नागिर बेखौ सोंफिननो हागोन।
अ नोंथाङा दि गवायाव थांनो ओ सिमां दोङो गवायाव मा मा? ओ नुनो मोनो आरो गयाव मा मा? हारिनि सुबुंफोर बिदिनो ओ गवायाव मा मा रोखोमनि बिदि मिथिंगायारि नुथाय दं? बेफोरखौ खोन्थाना होनो हागोन नामा?
आं दा आङो जा आगोलाव नुदों इउटुब फेसबुकफोराव बेयाव बर दैमा दैमादो बेआव दैमाया ओरै जेनेबा खागोर माने हागार दं बेयाव। बेनिफ्राय नालेखर बिफां गोबां दं। पटल भिजन बुहोद दं बेयाव फाय नालेख खरनि दाब लोंनो लुुबैदो आरामसे बेयाव जनानै।
अ।
आरो बेयाव थांनानै आरामसे एसां बैसां थान्दायाव उन्दु जेरै फिलिमफोराव नुवा होम्बा।
अ
फोराव नोयो ना। बेफोर बायैसा खेल लानो लुबैदों।
उम उम।
औ थाङो।
उम थांनायाथ' आं थांनो लुगैयो होमबाबो इदि इमान लुगैया आरो माने बयहाबो गावबागाव मोनसे माबा थायोना गावबा गाव द्रिम बेयावसो थांनो गोसो जायो बांसिन थांनो थांगोन बिदिनो फैसाफोर मिलायबा जेने रां रांफोरा मिलायबा थांगोन उनाव। उम।
दे होमबा नोंथां जोबोर गोजोन्नाय थाबाय नों थानिसिम। ओ बुंफनानै
अ
बेनि थाखायनो बागै
ओम
दे बिदिब्ला दोनथनसै नोंथां
दे गोजोन्थों अ